औ खोनादों ना? हेल'।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ आं फन खालाम खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
बिदिब्ला आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा ओ बर'फोरनि बैसागु जा बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों। नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन।
औ बिदिबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबैसाहाय फालियो नो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां। औ नोंथां ओ आङो नोंथांनो एसे फोरमायनासै जेरैहाय जोंनि बैसागु जोंनि बर'नि बैसागुखौहाय जोङो माबायदि फालियो नोंथांनाव एसे फोरमायनोसै। ओ जोङो औ। जोङो बैसागुखौहाय मोननै रोखोमाव फालियो आरोना नों थां जोंनियाव दायो मोननै रोखोम फालिनाय जायो आरो आगोलावहाय जोंना ओ सातथा बैसागु फालियोमोनो, जेरैहाय ओ मानसि बैसागु, मोसौ बैसागु, ओ सैमा बैसा गु, बैसागु मो अमा बैसागु, मोसौ बोरमा
औ।
दायो जोङो ओ मोननैल' फालियो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। आरोना नोंथां जोङो जोङो मोसौ बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागु खालि जोङो ओ जेब्ला सै थ्र दाननि जोबथा सान बै सानाव जों मोसौ बैसागुखौ लानाय जायो। ओ जों आरो
मोसौ बैसागु खालि जोङो ओ दाउला दाउ गेसेेरै सिगांनो जोङो ओ सिखार सिखारनानै जेरैहाय जोङो सारथा फास बिदियावखार सिखारनानैहाय जोङो ओ थाव गुबै फोननाय जायो आरो ना नोंथां गङाव आरो गोम आरो आसुगुरआव फोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे थावखौहाय जोङो ओ बिदि मानिनाय जायो जेरैहाय ओ मोसौआ मो-मोसौआ बेमार आजारनिफ्राय ओ खारग'नो हायो बिदि बिदि फोथायनानै जोङो थाव गुबैखौ फोननाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो मोसौ खौ बै सानावहाय थुखैनाय जायो ओ बे थुखै खुनेया थुखैनायाव जोङो बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ बा बिलाइ लायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो डिगलिगुति बिलाइ ओ हालदै ओ फान्थाव आरो थाराय गाज्ला बिदि लानानै जोङो गासैखौबो ओ थालिर ओम फानेलाव थाराय गाज्लानि ओ देन्था बायदिखौ जोङो हाना लानानै ओ जोङो बेखौ ओ माला सुग्रोनाय जायो बे मालाखौ जोङो ओ इसङाव एबा बाख्रियाव एबा ओ थाग्रा न'आव जोङो ओ आलायना दोनो। ओ जोङो दोननो थाखाय जों बानायो आरोना नोंथां। आरो जोङो मोसौखौ थुखैनाय लांनाय लांनायनि आगोलावनो जोङो ओ था थौनि एबा ओ सारायनि जोङो हांगारखौ हुख'ग्रोना लायो आरोना नोंथां। ओ आरो बेयाव जोङो थाव गुबै लगायनाय जायो आरो बेजों जोङो बेखौ ओ एन्दा थारा मोन्थाम लानानैहाय ओ जोङो
मोसौखौ मोसौनो थुनो थाखाय जों बेखौ बाहायनाय बाहायो आरोना नोंथां। जोङो मोसौखौ जेब्ला थुखैयो अब्ला जोङो ओ दिग्लि लिथि फान्थाव हालदै ओ बिफोरजों जोङो ओ सारस्रो सारसो खालामो बै सारसो सारसो खालामनाय समाव जोङो दु ओ मोन बर'फोरआ खुगा मेथाइ दङ बे खुगा मेथाइखौहाय खननानैहाय थुखैनाय जायो आरोना नोंथां। ओ जेरैहाय जोङो मेथाइखौ बिदि खनो ओ लाउ जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हान्जा हान्जा बिदि खननानैहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना आरो थुखैखांनानैहाय जोङो ओ हांगार गोसोम गोसोम दागो होनाय जायो बा फथा होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
गोदोहाय ओ गोदो आजै आजौ ओ आदै मादैमोना ओ ओ फोथायबोदोंमोननो जे मोसा लख्राफोरा ओ मोसौखौ जायाथों मानो होननानै बुङोब्ला बै सानाव जों मोसौखौ सारोनै हगारनानै दोनो मा आरो जोङो गुबुन सानाव जोङो दोन्दाल होनानै ओ लावखारफोरा गुमनाय नुयोमोन आरोना नोंथां। बै सानाव आरो जोङो मोसौखौ सारोन हगारनाय जायो दायोथ' आरो ओ बिदि हाग्रा बंग्राबो गैला अब्लाबो जोङो ओ मोसौखौ दागो फोनो आरोना नोंथां। जोङो दाबो बै नेमखौ गाराखै बेनिखायनो जों फालियो आरो आरो बिदिनो ओ मोसौखौ जोङो सारोन हगारखांनानै जेबो जेब्ला मोनायो अब्ला जोङो मोसौ गलि बाउओ बै गलि बाउनायाव जोङो ओ मोसौनि फागा बाउओ आरोना। जेरैहाय जोङो फाथोसों फाथोजों बानायनाय बे फागाखौ बाउवो आरो ना नोंथां। औ बिदिनो जोङो मोसौ बैसागु खालि बिदि खुङो आरो नैथि सानाव जों ओ मानसि बैसागु फालियो जोङो बै सानाव ओ न'फोरखौ थारग्रोना लायो थारग्रोना लानानै हाय जोङो ओ फुजा फुजा बिदि ओ थोगिबाउओ जोङो थोगिबाउनायनि उनाव जोङो गेदेरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ अन्नाय ओ हाबाफारिखौ लायो आरो
औ औ
बैसानाव मो-मोसानायखौ लानाय जाया आरो बैसागुनि नैथि साननि फ्राय जोङो मोसानायखौ लानानैहाय जोङो स्नि सानालासे मोसायो आरोना नोंथां जों बैयाव ओ बर'नि दामजु जेरैहाय खाम सिफुं ओ खाम सि फुं, ज'था, औवाजों बानायनाय थरखा बिदि लानानै जोङो बर'नि खुगा मेथाइ खन्नानै मोसायो आरो हौवासाफोरनि बेलायाव गानग्रा खसाबा आर'नाइ फालि फालि
औ औ
फालि आरो आर'नाइ गस्ला आरो खाय ग ओ गामसा खायमा गान्नानैहाय मोसायो आरो ना नोंथां। आरो हिनजावसाफोरनि बेलायाव ओ उ दखना बिदन रेगे रेगां फालि आरो खानायाव खफ' बिबारनि खफा ओ बिदिनो जोङो गाननानै मोसायो आरोना नोंथां। स्नि साना लासे आरो स्नि सानखालि जोंना ओ सेजौ सेथा मैगं जायो आरो नोंथां बे मैगंखौहाय जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै जायो। आरो बैसागु मागि खांनायनि उनाव जों जेब्ला बैसागुनि जोबथा सान जे थामजि सानखालि जोङो ओ बैसागु जाखिनि माग गिनानै मोनदों बेखौ जोङो ज'यै बोथिसे जाहैयो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां बुंनाया। जेरैहाय दा नोंथाङा जेरै बुंबाय दा औ नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ बिदिनो फालियो आरो बेखौ जोङो ओ एप्रिल दाननि जिबा खालाराव फालिनाय जायो नालाय बैसागुखौ जोङो आरो बैसागुखौ जोङो औ बैसागुआनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो आरो। बेखौ जोङो औ नंगौ। ओ बेखौ जों फ्राय गासिबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो होनजायो आरो नोंथां। इनिखायनो जोङो ओ जा बेखौ जों गोदाननि गो-गोदान बोसोरै हिसाबैबो फालियो आरो जों बेखौ। आरो दा जेरै नोंथाङा बुंबाय जोंनि बैसागुआबो जोङो जेरै ओरै जोंथ' बै सागुआव सातदिनहाय सातदिन फालियो ना थाय जों मोननै रोखोमै फालिनाय जाबाय आरो नोंथां औ जेरै हाय औ मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। गिबि खेबावनो मोसौ बैसागुखौ फालिग्रो नाय जायो आरो जेरैहाय मोसौ बैसागु खालि मोसौ थुखिनाय जायो नालाय जोङो मोसौ खौ थुखैनो थाखाय गोबांथा आगजु नांगौ जायो एबा फिथाय सामथायानो जा एबा मेगं थाइगंआनो जा बिदिनो जेरैहाय पानेलाव, हालदै फान्थाव, दिग्लिलिथि पाट एबा थाराय बिदि नांगौ जायो आरो बिखौ जोंङो ओ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो ओ बुथुमग्रोना लायो आरो। बेनि उनावहाय जों जा मोसौ थुखैगोन ओ बैखालि जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बिदिनो दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो लाना थांनानै जोङो मोसौखौ बिदिनो बै मैगं थाइगं हानाय आरो जा ओइब जा दिग्लि लिथिपाट एबा थारायफोरजोंनो बिदिनो बुज- ज्राब बुज्राब बै मैगं साइगं मैगं थाइगंखौ सारै सारै गोदोनि खुगा मेथाइजों जोङो ओ खनै खनै बिदिनो थुखैयो आरो बिनि उनावहाय जा मोस सौनि दिरुं बे दिरुंखौ जों बै जायगायावनो बावना फैयो आरो बेनि उनावहाय जों मोसौनो फथा फोननाय जायो आरो जेरै फथा ओ खा ओ जेनेबा खान्था बिदिनो सारायफोरनिफ्राय हल'ना मोननाय बेफोरखौ जोङो औ हल'नानै जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनोहाय फोनना होयो आरो। बिनि उनावहाय जोङो जा औवानिफ्राय अनाय औवानिफ्राय बानायनाय जा औवा थुख्रा थुख्रा मोनथाम बिदिनो बानायना लायो बिनि उनावहाय जों बै हांगारखौ फोननानै मोसौनो जोङो बायदिसिना महर ओ आखिना होयो आरो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दे जेरै जोंनि गोदोनि दिनाव बि- दिनो जंगलबारि बिदिनो ओ अरनबारि गोजामोन नालाय बिनिखाय जोङो बे औ गोदोहाय जेहाथे मोसा मोसौ ओ मोसा मुफुरफोरा जेबो जोंनि मोसौफोर खौ जेबो खहा खालामा बिनि थाखाय बेफोर ओ म बायदिसिना महर इदि बिदि खोनायोमोन आरो जा गावनि गावसोरनिनो लोगो बिदि साननानै जेबो खालामा बिनि उनावहाय जेब्ला औ मोसौनि ओ मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ लाबोयो लाबोनानै मोसौ मोसौनि नामावहाय बिदिनो थोगि एबा खाला लगायो आरो लगायनानै ओ मोसौनो जोङो ओ दिरुं एबा फागा होनाबो मिथियो बे खौ जों मोसौनोहाय बावो आरो। बेखिनिखौनो फालिनानै मोसौनि साना बारगनाय जायो आरो। आरो बेनिफ्राय जा सेथि सेथि दान ओ सेथि खालार खालि बे खालि जों ओ मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ओ मानसि बैसागु होनब्ला जेरै बेखालि जों बायदिसिना एक्स' एकथा एक्स एकथा बिखां थिंना जायो आरो मैगं थाइगं जेरैहाय ओ ओ खुंखा बिलाइ एबा हेलांसि मान्दिया ओ थालिथ फस्ला बिदिनो खांथिंनानै जायो आरो जोङो बिदिनो बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आबै आबौआ बुंदोंमोन जे बेखौ जानो हायोबा जोङो देहानि गासैबो बेमार आजारनि बारगना मोनो होननानै आरो बेखौ सोरहाबा बिदिनो बेदरजों जायो सोरबा ओरैनो गोजा जायो बे गावबा गावनि गोसोसो आरो नोंथां। आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेफोरखौ ओ बेनि उननिफ्राय जोंहा नैथि खालार नैथि खालारनिफ्रायहाय जोङो ओ मोसानाय जे मानसि बैसागु बेखौ जोङो फालियो आरो। जेरैहाय फुंङाव सिखारनानै बिदिनो साखोन सिखोन जानानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गावबा गावनि मन्दिराव जोङो थोगि होयो बा खाला लगायो आरो बिनि उनावहाय जों जा गोदोरफोरनाव जेरैहाय आबै आबौआनो जा आइ आफा आब आदा बिसोरनाव जोङो बोर लायो आरो आरो बिसोरबो जों उन्दैफोरनोहाय बोर सारस्रियो। बेनि उनावहाय जोङो ओ गामिनि जा मन्दिर बे मन्दिरावबो थांनानै जोङो आफा इसोरनाव आलारि बा थि लागायनानै जोङो बोर बियो जाहाथे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो बारगलांथों होननानै। बेनि उनावहाय जोङो जा ओ बिनि उनाव गिदिरफोरनावबो जों गामिनि जा गेदेर गोलाव
औ नोंथां।
जोङो औ बोर लानानै बिदिनो जोङो मोसानो थाखाय ओंखारो जनो आबै आबौ ओ आइ आफा आबौ आदा बिदिनो जों ज ज ओंखारो बेयाव जेरैहाय बर आइजोफोरा गाननानै मोसायो होनब्ला गाननाय जि होनबा जेरै ओ बिदन दना गोमो आरो आरनाइ फास्रा गोजजा ब्लाउस गोजजा बिदि गानो आरो आरो बायदिसिना जेरैहाय खथा माला आसान बिबार ओ बिदिनो खानाय खफायाव बिबार थुनाय बिदि देलायफबो आरो ओ आरो बिनि उनावहाय जा हौवासाफोरा गाननाय होनबोला बिदिनो गामसा गोथां आरो ओ आरनाइ आरनाइ फालि आरो गिन्दि गस दाथ ओ गामसा आरो गामसा आरो गस्लायाथ आरनाइनिबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बेफोरखौबो गान्नाय नुयो आरो जोङो आरो जोंनि बै औ बैसागु दानाव जोंनि दाउ खौऔ गाबनायजों जोंनि गोसोआबो उसिफावो आरो बेनिखायनो जोङो ज ज मोसानो ओंखारलाङो बेयाव जेरै जोंनि बर फोर लानाय जेरै बरफोरनि बर हारिमुनि सिनायजाथाव जेरै दामग्रा आगुजु होनब्ला खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारमुनियाम बिदि बिदिनो आरो आरो